थां।
औ औ।
औ नोंथां।
नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो
औ नोंथां मोजां खोनायाखै आङो।
दोंना नोंथां हेल'? जोंनि औ। जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव जोङो सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायदो।
औ नोंथां आं जोंनि बर'फोरनि दोङारि ओंख्रि होनना बुंङोब्लाथ' गोबां दोङो नोंथां। बेनि गेजेराव जोंनि बर'फोरा गुबैयै गाहायै जानो साबसिन मोननाय खिगां फोरमायनो सानदों नोंथां। बेनो जाहैबाय मा होनो अनला खारै, ना नोंथां बे अनला खारैखौ बोरै संङो? आरो माबायदि संनानै जायो बेनि गासैबो ओ प्रसेसफोरखौ आं नोंथांनो खोन्थानो सानदों आरो। ओ गिबियावनो जों जोंनि बर'फोरा गोदो गोदोनिफ्रायनो अ इ अनला खारैखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेखौ ओ गोबां रो खोमै जानो हायो आरो जेरै सोरबा अमा बेदरजों जायो सोरबा मा होनो ओ मुलानि गोरानजों बुजायो सोरबा औवानि फेंखाजोंबो जायो आरो। आरो गाहायै सबसे साबसिन अनला ओंख्रि होनना बुङोबा अमाजों ओ सरि नोंथां। मा होनो अनलाजोंल' न'नि दाउ एबा दाउ बेदर। जेरै अनला दाउ होनना बुङो बेयो साबसिन आरो नोंथां। बेखौ जानो थाखाय माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ गिबियैनो अनला खारैखौ जानो थाखाय जोंनो माइरं एसे नांगोन। माइरंखौ जोङो साबेसे सुबुं सुबुङा जागोन बेखौ एसे नोजोर बोनानै एबा आन्दाज लानानै बेखौ जोङो संनाय जायो नोंथां। जेरै जोङो दसजन मानसि जायोबा जोङो खुरैनोै माइरं लाबानो एसे गिदिरजों आरो मा होनो फवासे माइरं लाबानो थोसै आरो नोंथां। बेखौ जों गिबियावनो सोमना दोननांगोन आरो नोंथां। दैयाव दसे सम सोमना दोननांगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ मादो जागोन बेखौ जोङो गिबियावनो सानबाय साननानै जोङो न'नि दाउजों एबा लकेल दाउजों जायोबा लकेल दाउखौ जों बाजाराव बायना लायजागोन नोंथां एबा गामिफोरावबो बायना लायनो हागोन। बेनि उनाव न'आवनो दोङोबा न'नि दाउखौनो बुथारनो हागोन आरो नोंथां। बे गिबियावनो जोङो मा होनो बेखौ जों लाना फै एबा जगर खालामग्रोबाय। बेनि उनाव जोङो माइरंखौ सुनानै दसे सम दोननांगोन। बे ज दसे सम सम दोनबा दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ उवाल नङाबा दिंखिनि गेजेरजों देनो हायो आरो नोंथां गुन्दैखौ। बेनिफ्राय जोङो दिेंखि आरो उवाल गैयाबा दानि जुगाव थ' बेफोरखौ नुनो मोनला नोंथां बेनि थाखायनो जोङो मा होनो फ्राय जों दानिया बै मिक्सार मिसिन एबा ग्रेनडार मिसिनाव देनाय नुयो आरो नोंथां। बेनिफ्राय बेखौ देना लाखांबाय लाखांनानै जोङो दाउखौ जोङो ओ माने रेडि खालाम नांगोन आरो नोंथां जाननो थाखाय एबा जों गिबियावनो लकेल दाउखौ ओ न'नि दाउखौ ओ मा होनो दै गुदुं फुदुंना लाग्रोबाय बे दाउखौ बुथारनानै दै गुदुंङाव सोमनानै मोजाङै बासिबाय गां फोर फुबाय फुनानै बेखौ जोङोथ' एसे सावथ्रनानै गोदाना लाबाय आरो नों गोदाना लानानै जोङो बेखौ सुबाय सुनानै जोङो मा होनो गिबियावनो ओ दाउखौ जोङो मोजां सामब्राम पियास बिदि ओ रुसुन बानलु देनानै। बेखौ सेरग्रोबाय आरो जोङो मोजां सेरनानै एवफ्लांग्रोबाय बेयाव जोङो जिरा मस स्ला होबाय एसे निफ्राय चिकेन मस्लाखौ होबा होबाय एसे होनानै जों मोजां संबाय आरो नोंथां। संनानै बेखौ जोङो एरखां मा होनो। गुबुन थोरसियाव जोङो एरखांनानै दोन्नांगोन आरो नोंथां। मोजां एवफ्रांबाय नालाय बेखौ जों नांथ'ला। बेनि उनाव जोङो बे दाउ एरखांनाय। बे सारायावनो दै होनानै दैखौ जों गोदौ होनांगोन नोंथां। बेखौ जों मा दै गोदौ होनायाव खारदै एसे होनांगोन आरो नोंथां। मानो होनबा अनला खारैसु जागोन नालाय जोङो अनलाखौ अनला जानोबा जोङो मा खारदै एसेबाबो होथारनांगोन। एसे होबाय आरो बांद्राय नङा बांद्राय होबा जोंनि देहायाबो बेहाय एसे मा होनो एफेकसन जानो हागौ एसे। ओ ब्रेनफोरखौबो एसे गाज्रि खालामो होन्नायबो खोनादों बेखायनो जों एसे नांगोन आर'। जाहाथे मा बांद्राय गोबाब जाया नांजासे होबाय। हिसाबनि। बेनिफ्राय जोङो ओ दै गोदौबाय थानाय समाव मा अनलाखौ हम। फ्रि-फ्रि-फ्रि-फ्रि होनांगोन जाहाथे अनलाया उम लाद्राखाया आरो नोंथां। बेबायदि जोङो होनानै ओ अनला दाखौ फ्रि-फ्रि होबाय होननानै जोङो दसे सम गोदौबाय गथा खानायखौ जोङो मा सागंजों मा होनो सानाङो आरो जाहाथे मा बे अनला खारदैनि लाद्रा खानाया गुब्रुजोबो बेनिफ्राय जों मा अनला खौ जोङो नायनांगोन। बेसे लाथा जादों बे लाथाखौ नायनानै जोङो दाउबो होबावगोन नालाय बेखौ नायनानै जोङो दै गुदुंखौ फुदुंना दोनखानांगोन बे दै गुदुं फुनायखौ जों होफिनांगोन आरो नोंथां होनानै जोङो मा खामनांगोन ओ जाहाथे ओ गोदौफिनबा जोङो दाउ बेदरखौ होनानै दसे सम गोदौ होनांगोन। बै बे दाउ बेदर मोनजासिम आरो अनलाया लाथा जाजासिम एसे हिसाबनि दै होनानै जों मोजां गोदौहोबाय होननानै जोङो संखैनाङो नाङाखै बेखौ साखिनायबाय। साखिनायनानै जोङो सुंख्रिखौ होफिनबावबाय नाङाखैबा। बिदिबायदिनो जोङो जेब्ला गोदौबाय थायो अब्ला जोङो मेसें बोथोरबा जोङो मा होनो हायो नोंथां धोनदिया होनो हायो आरो नोंथां धोनदिया होनानै जोङो जानो हायो आरो मा दैज्लां बोथोरबा जोङो मा होनांगोन नोंथां ओ जोंथ' धोनजिया मोननो मोननो नागिर रा नालाय जोङो मा होनो बेखौ गंगा धोनदियाखौ होनाङो आरो नोंथां होनानै जों जानो हायो आरो नोंथां बि बिदिनो जों मा अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा अनला ओंख्रिखौ थु गोबां जायो आरो दानि जुगाव जोङो नुनो नो मोनो नोंथां। अनला ओंख्रिखौ जोङो जेरै जोङो हटेलफोरावबो जेरै रेस्टुरेन्ट फोरावबो दानिया मोनजानो मोनसै आरो अनलाजों दाउजों बे मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नालाय बेनिखायनो बेफोर हथेल फोरावबो संनाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोङो जेरै क'क्राझारि बाजै हटेल गुवाहाटियाव दङो सांसारियाव बाजै हटेल। बेनिफ्राय दोङ आइ एस बि टि आवबो दोङो गंसे सो ओ मा होनो बाजै हटेल आरो दंबावो गुवाहाटिनि सिक्स माइलाव आवबो बाजै हटेल दङ बेफोर हटेलफोराव जोङो गोबां मोनजायो आरो नोंथां बेफोर ओ बेखौ। ओ गुवारिफोराब जायो नोंथां थिग बेबायदिनो आंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंनाया बेखिनियावसै नोंथां नोंथाङाबा आंनो फोरमायनो हागोन नामा। एबा नोंथाङाफोरमायनाय गोसो दङो नामा आंनो
औ नोंथां औ नोंथां औ थारैनो ओ। जोंहा बर'नि दोरोङारि माखासे गोबां जाग्रा लोंग्रा मुवाफोर दंसै जे जोंहा। माखासे खिनिखौ जोङो जि आइ टिबो मोननो हादों नङा होमबा नोंथां जेरैहाय। जोङो अनला ओंख्रि नाफाम ओंख्रि ना बेखौ जोङो। जायटेक मोननो हादों आरो जोङो लोंग्रा होननानै बुङोब्ला लोंग्रा मुवाया जाहैबाय जोंहा जोंनि दोरोङारि जे जोंहा जौ ना जौ गोरान आरो जौ बिदै बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि लोंग्रा मुवा बेखौ जोङो माखासे निसा महरै जोङो बाहायनाय जायो बेखौबो जोङो जइटेक मोननो हादों जौ गोरान आरो जौ बिदै जोङो मोनसे एखे संनायनिफ्रायनो जोङो मोननो हायो जेरैहाय जोङो जौ बिदै बा जोङो बे जौ बिदै संनाय बा अफ्रिनिफ्रायनो जोङो जौगोरां मोननो हायो दा जौखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबा जोङो माखासे एंखुर बा माइरंफोरखौ जोङो रुनानै लाग्रोनोनांगौ दा बेयाव जोंहा एमाउन्टनि गोनांथि दार जायो दाना एमावखौ माबोरै मोनो होननानै बुङोबा ए मावावखौ दिहुननो थाखाय जोङो माइरंफोरखौ दसे सम सोमनानै दोननो नांगोन बे माइरं सोमनानै दोननायखौ माखासे सम सल' होनानै जोङो बेखौ देग्लिनो नांगौ आरो बे देग्लिनायाव जोंहा माखासे दंफां दाथेर बिफां आरो खान्थाल बिलाइ ओमफ्रायो मोखोना बिलाइ औवा बिलाइ बेफोरबायदि होनानै जोङो मोजाङै देग्लिनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ दै सारस्रोनानै लाद्रा खानानै जोङो लादु खालामनानै दोननाय जायो दा बेखौ जोङो खायफाया गथा महरावबो बानायो खायफा दाब्लां महरावबो बानायो जाहाथे बेखौ गोबाव दोननो हायो बा मुसिया बेनि थाखाय बेखौ फोराननानै मोजाङै राहोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ एमावखौ मोननो हायो दा बै जोंनि जे माइरं रुनानै बा संनानै जोंहा जे एरननानै गुसु खालामनाय बेयाव जोङो एमावखौ लगायग्रोनाय जायो एमाखौ देग्लिनानै मोजाङै लगायनानै जोङो बेखौ खोबहाबनानै दोननाय जायो जोङो आथिखालाव प्लास्टिकफोराव दोननायखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय जोङो थालिर बिलाइफोरावबो दोननायोमोन होननानै मिथिनो मोनो बेबायदिनो जोङो बेखौ खोबहाबनानै दोननानै माखासे समनि बा माखासे साननि उनाव बियो बेबायदिनो एसे एसे एसे बिदै ओंखारस्रोगोन आरो मोदोमनाय जागोन बेनिफ्राय जोङो अब्ला बेखौ थिंख्लिफोराव बा जोङो बाल्थिंफोराव जोङो बेखौ सोनानै दोननो नांगौ दा बै सोनानै दोननायावनो माखासे जिउसाफोरा जोनोम जायो बेयाव एमावनि जोहै बेनिफ्राय बे अफ्रिखौ मोनहोयो बेबायदिनो गेफे खालामो गुरै खालामो बेनि उनाव बिदैफोरा लासैनो ओंखारलांबाय थागोन दाना बै ओंखार खारनाय बिदैखौनो जोङो। जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो जौखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरंनि संनो हायो। जेरै जोसा माइरं माइब्रा माइरं बा जोङो माखासे माइसालि माइरं गुबुन गुबुन माइरंजों जोङो संनो हायो। जे जोङो बेखौ आरो बेयाव जोङो जय बिदैखौथ' मोननो हाबाय। दानिया जोङो जौ गोरांखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो, जौ गोरानखौ दिहुनोबा जोङो गिबियाव बे जौ बिदैखौनो जोङो बा बे असि थानाय जौ बिदैखौ जोङो सानसे सिगां दै एसे होनानै सोमनानै दोननो नांगौ अब्ला दैया जौजों मोजाङै गोरोबनानै थायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ अरदाबाव जाननो नांगौ बेनिफ्राय बेनि सायाव बा मोख्रा खर' होननाय जायो बेखौ जौ दिरुनन्नायाव बाहायनो बाहायनो थाखाय बानायनाय जायो। दानिया बैखौनो जोङो ओ बिनि सायाव बा दैस्रांगौनि सायाव आरोबाव जोङो ओ मोनसे थौ गुफुर होननानै बुंनाय जायो। गुफुर बेयाव जोङो दै दोननो थाखाय बाहायबावो आरोबाव बेनिफ्राय बेयाव दै दोननानै जोङो माखासे ओ स बेबायदिनो जोङो रुगुं रुगुङआव जि जिस्रिफोर बा दिरुं होनानै जोङो मोजाङै लिरथेनानै लानाय जायो बेखौ लिरथेखांनायनि उनाव जोङो अर सावनानै होनाय जायो। अर सावनानै होयोब्ला बै जौ बिदैयानो खफ' जानानै गोजौ फारसे थाङो आरो बै दै गुसु जे जोङो साथाराव होदों बे दै गुसुआ कफ'निफ्राय बिदिनो दै गोलोमहाबनानै गसरो आरो बे गसरनायानो जोंहा दोस्रावआव जोंहा आजावजायो आरो खायफाया पाइप गोनां बा नलि गोनां दसावखौबो बाहायो नलि गोनां देसाव बाहायोबा बियो मुलिनि ज गलाङो आरो फटलाव जों आजावनाय जायो बेबायदिनो बेयाव माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि निसाफोर बा जोङो गिबिथाराव गोबांथार खरा निसा थानाय जौआ ओंखारग्रोयो बेनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि एसे खम थानाय निस ना बियो ओंखारो दिनै बेनो जाहैबाय जोंहा से नाम्बार नै नाम्बार थाम नाम्बार ब्रै नाम्बार बेफोरबायदि ओंखारनाय जायो आरो। दा बैसोरखौ जयै लगायोब्ला मोनसे थि जखानि जोंहा ओ थि जखानि जे निसा बेखौ जोङो बानायनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ थि जखानि लोंनो हानायसेबां लगायनानै लोंनाय जायो आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांजों जे जोंनि दोरोङारि माखासे जाग्रा लोंग्रानि सायाव सावरायनाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे होमबा नोंथां।
औ।